खोनादों ना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां
ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि
ओ दायो नोंथाङा फ्रि दं नामा
औ नोंथां आं दा फ्रियैनो दंथ'यो
अ बिदिब्ला जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला आङो नोंथांजों दान्दिसे सम जि मिनिट समसो आङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायलायनो हागोन ना नोंथां
थारैनो हागोन दे नोंथां
अ बा जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै बिदिब्ला
औ औ दे
दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बा जोङो जायखौ उन्दैनिफ्राय फ्रायनो जोङो सोलोंबोबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै गोरों गोरा जानो हादों जायनि जाहोनाव दिनै जाय सोलोंथाइनि हेफाजाबैनो दिनै गिदिर गिदिर साइन्टिस्ट गिदिर गिदिर इन्जिनियार जानो हादों गिदिर गिदिर दिनै ओ सासे डक्टर जानो हादों नङा होमबा
नंगौ नंगौ
सोलोंथाइयानो जाहैबाय आथिखालाव ओ बयनिबो गुदि होननानै जोङो साननो नांगोन सोलोंथाइ गैयाबा आथिखालाव जेबो गैया होननानै जोङो साननानै लानाय जायो आरो दा सोलोंथाइ औ सोलोंथायानो बयनिबो गुदिसै दिनै सा ख्रि बाख्रिनि थाखायल जोङो सोलोंथाइखौ लाया जोङो जिउआव थांनानै थानाय समाव जोङो जिउखौ आलो गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय दुखु सुखुफोरखौ जे दुखु जायोब्लाबो बेफोरजों थावरिनानै थानो हानाय बायदियै जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो दा बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो बा सासे गिदिर मोजां आबादारि जानो थाखायबो जोङो जोबोद सोलोंथाइया जोंनो गोनांथार दिनै सोलोंथाइनि हेफाजाबैनो औ दिनै सोलोंथाइ मोननायनि जाहोनावनो बा सोलोंथाइनि जाहैनो जोहैनो दिनै ओ बेसेबांबा गिदिर दिनै लहा बायदिखौनो बेसेबांबा गिलिर लहाखौनो दिनै अख्राङाव बिरहोनो हानाय जाबाय सोलोंथाइ मोननायनि दारैनो दिनै बेसेबांबा गिदिर लहाखौनो ओ दिनै लैथो बायदियाव एबा दै बायदियाव गोजाव होनो हानाय जाबाय आरो सोलोंथाइ मोननायनि दारैनो दिनै अख्रांमा बायदियाव दिनै बेसेबांबा नुहुरस हायै गोजौ अखाफोर बायदियावनो दिनै आगान हैनो हानाय जाबाय बेफोर गासैबो गोहोफोरानो जाहैबाय सोलों थाइनि होननानै जोङो साननो हायो औ सोलोंथाइ होननानै जोङो साननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां दा सोलोंथायानो बयनिबो गुदि होननानै जोङो साननानै लानांगोन आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला आथिखालाव जोङो जेबो बो गैया होननानै साननानै लानांगोन आरो
औ औ औ बेथ नंखागौ आनोखा नङा मोनदा
नोंथाङा मा बुंनो सानो सोलोंथाइनि सोमोन्दै नोंथांनि बायदिब्ला
एक्सलि सोलोंथाइनि बेलायावथ गोबांथार मानसियानो गोबांथार बाइट होलांनायखौथ जों नुनो मोनबायानो थाखादों नङा होमबा ओ एसे सोलोंथाइ होनना बुङो अब्लाथ जोङो जोङो स्कुल कलेजाव थांब्लालनो बे सोलोंथाइ जि लायो नङा ओमबा बै खौलथ जों सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जाया नङा एसे मत मा गान्दियाबो होनाय दंखायो नङा होमबा ओ इंलिसाव जोंनि जिउनि जोबथा जोनोमनिफ्राय जोबथा जि थैजासिमनि सम बेवहाय जों जिखि हाबा हुखा मावलाङा मानो नङा होमबा जिफोर मोनलाङा मानो नैबोयनो जों मा होनो सोलोंथाइ नङा होमबा जोनोमनिफ्राय थैजासिम जों जि फोर हाबा हुखा मावा मानो बे गासिबो सोलोंथायाइ आरो नङा होमबा थां ओ लाइ जेरै जोङो सासे स्कुल कलेजाव थाङै मानसियाबो नङा होमबा जेरैबायदि जोङो साखाथिनि इन भारनमेन्टजोंहाय थालायनानै होमबा जिफोर खोथा बाथ्रा स सोलोंनाय जायो जिफोर आखल आखु जोङो मोनथिनो मोननाय जायो सोलोंनाय जायो बैफोरबो मोनफा मोनफा सोलोंथायाइ आरोखि ओ जेरै जोङो ओ ओ सासे फराय या बा सासे मानसियाहाय स्कुलाव थाङालासिनो नङा होमबा जेरैबायदि आखल आखुखौहाय गाव गावनो बुहुद मोजाङै दानानै लानो हायो नङा होमबा बेबो मोनसे सोलोंथाइ होनबा जों सोलोंथाइखौ जोङो आ गुदि फरायसालि बा एम इ बा हाइ स्कुल बा कलेज बा इउनिभारसिटि बेफोराव जोङो लानाय जायो नङा होमबा बे फोर मोनसे मोनसे आलदा सोलोंथाइ आरोनोखि दा थेवब्लाबो बे जे सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो जेरैबायदिनोखि जोंहा महात्मा गान्धीया बुंलांदों नङा होमबा सोलोंथाया जोंनि थैजासिमाव जों जेफोर हाबा हुखा मावलांनाय जायो बैनो मोनफा मोनफा सोलोंथाइ आरो खि स' आंबो माने नै बै मोनसे बानबुंथाइखौ आंबो मानियो बा गनायो आरोखि
औ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां सोलोंथाइयाबो थ' मोनसे थांखि दङ नङा होमबा नों थां जेरै जोङो मिथिनो मोनोदि जे गेदेमा सुबुंफोरा बुंलांनाय बायदि जे सोलोंथाइयाबो मोनसे थांखि दङ जेरै गोगो देहायाव जों बयनिबो देहाफोरा गोग्गो नङा होमबा दा बे गोग्गो देहायाव जि साननाय हनाय बे साननाय हनायफोरखौ गोग्गो खालामनो थाखाय गोग्गो गोसो गोसारहो थाखाय जि थांखि बे थांखियानो जाहैबाय सोलोंथाइनि थांखि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो माने गोग्गो देहायाव गोग्गो गोसार होनो हानायानो सोलोंथाइनि थांखि होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो नङा होमबा मानोना जों बयनिबो सुबुंनि देहायानो गोग्गो होनानै जों साननानै ला नांगोन आरो बे गोग्गो देहायाव साननाय हनायफोरखौ गोग्गो खालामनो थाखाय मोजां साननाय हनाय ओ गोरोन्थिफोरखौ हमदांनो हानाय बुजिनो हानाय बेफोरबायदि गोग्गो साननाय हनायफोरखौ सोमजिहोनो हानाय जि मोनसे गोहो बे गोहोआनो जाहैबाय जोंना सोलों सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बे बेफोरबायदिखौथ' सान हाया नङा होनबा औ दा सोलोंथाइआनो जोंहा गुदि सोलोंथाइ मोनै सुबुंफोरानो गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो गोबां सुबुंफोरजों थगायजानोबो गोनां जायो आरो आबाद बायदिसिना आबादारिफोर जेरै आबाद मावनोब्लाबो जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनां। मानो होनोब्ला दिनै औ मोन से जोङो आबाद मावबाय मोनसे फसल आबाद मावबाय दा बै फसल आबाद फोरखौ जोङो मावजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिमाव जोङो जेबो बिनि सायाव खामानि मावालासिनो जोङो बेखौ माब्लाबाबो मोजाङै मोननो हाया आरो आथिखालनि मुगायाव जोङो मोजाङै जोथोन औ मोजाङै जोथोन लानांगौ हासार होनांगोन जोङो। लोगोसे जोङो बेयाव एम्फौ जानायफोरनि सायाव एम्फौखौ होबथानो थाखाय जोङो माखासे मुलियारि जों बाहायनो गोनां जागोन। दा जोंहा जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला अब्ला जों एम्फौ जायोब्ला एम्फौनि थाखाय जोङो मा मुलि होनांगोन बा फसल आबादफोरा माबाफोर जुदि बिफां ओ लाइफांफोरा जुदि माबाफोर गोनां जायोब्ला जों बिनि सायाव मा होनांगोन नैबेफोर जोङो गासैखौबो मिथिनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार बेखायनो सासे आबादारि जानो थाखायब्ला। आंनि बायदिब्ला माने सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां बे एकदमबारे सैथो खोथाखाथार मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ गैया। सारा जों जिउआवहाय जेबो खामानिखौनो मावनोबो हाखाया आरो साननोबो हाखाया। गाया जेरैबायदिनोखि खोथायावनो दंखायो नङा होमबा ओ खोमसि खथानि गेजेरावहाय जोङो लाइट बा सोरां गैयाब्ला जेरैबायदि आनन्दायो थिग बेफोरबायदिनि जिउआवहाय नङा होमबा जिउनि मोनफ्रोमबो बुब्लियावनो जोङो। सोलोंथाइ गैयाबालासिनो जाय सुबुङा आवगायो। बैयो मोनफ्रोमबो लामायावनो जेंना जेंसिजों सौथुलांबाय थायो। गोनां जायो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां दा आंबो फोथायो गेदेमा सुबुंनि बुंनाय जि बोसोनफोर बै बोसोनफोरा जोंनि थाखाय एबा सोलोंसाफोरनि थाखाय ओ मोनसे थरफा थरफा लाइट होननानै जों बुंनो हायो। जोङो जेब्लायबो औ। सोरांखौ जोङो एबा लाइटखौ जों सिगाङाव लानानै जेब्लायबो आवगायोब्ला अब्ला जोङो ओ सिगाङाव मा दं जोङो खोमसिखौ सोरां नुलांगोन बेनिखायनो गेदेमा सुबुंनि जिथुनाखि बोसोनफोर बै बोसोनफोरा जोंनि थाखाय थरफा थरफा सोरां एबा लाइफ हिसाबै जोङो बेखौ सिगाङाव लानानै जेब्लायबो आवगायोब्ला अब्ला जोङो जिउआव साक्सेस जाहैनो हायो आरो नङा मोनगोन।
बेथ' निस्सय नोंथां।
औ।
दिनैनि आथिखालनि बे गोनोखोआरि मुगायावहायबो नङा होमबा ओ गोबां थार जोंनि रायजो जानायनि बेलायावबो जेरैबायदि गोहोम खोलैगासिनो दङ नङा होमबा बैफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों जों दिनै जिउआवहाय सोलोंथाइ गैया सारा जों मुंसेबो बा मोनसेबो खामानिखौनो जोङो। मावनो हाया आरोखि इभेन जों माबा मोनसे खोथा बा बाथ्रा सानोब्लाबो नङा होमबा खोब ओ सालिजारि साननो गोनां जायो आरोखि स' बैफोरबायदि खोथा बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिसारनोब्ला बा आबुङै मिथिजोबनोब्ला जोङो अब्ला सोलोंथाइनि गोनांथिया जाखागोनखा मानो होनना बुङोब्ला सोलोंनायनि गेजेरजोंसो जोङो रोंगोन नङा होनोमबा? रोंनायनि गेजेरजोंसो जोङो प्रेक प्रेक्टिकेलि जोङो ओ मोनगोन बा बेखौहाय जोङो मावफुंनो हायो। हाहैगोन आरोखि। स' बिनिखायनो आंनि मथेबाबो सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय जोब बोद गेदेर बिफाव दङ आरोखि आरो जों सोलोंथाइ गैया सारा जिउआवहाय जोङो जेबो खामानिखौनो जों मावनोबो हाया आरो साननोबो हाया।
औ नंगौ नोंथां बेयो जोबोद सैथो। आरो जोङो रायजो जानायनि बेलायावबो जाय सोलोंथाइ गोनांनि रायजो जानायफोर आरो सोलोंथाइ गैयैनि रायजो जानायफोर जोबोद फाराग नुनो मोनो। सोलोंथाइ गोनांनि रायजो जो जानायफोरा जेब्लायबो माने गोजौ जायो साननाय हनायफोराबो एखेबारे गोजौ जायो नङा होमबा।
औ औ औ।
बेखौ ओ मिथिनो हायो दा बेफोरनिफ्रायनो जोङो नुनाय बायदियै बेखायनो सोलोंथाइया आथिखालाव जोबोद गिदिर। बै माने बाहागो लादोंसै आरो बेखायनो बयबो जों सोलोंथाइ लानांगौ होननानै जोङो साननो नांगोन आरो नङा होमबा।
नंगौ नंगौ लाखानांगोन जों सोलोंथाइखौ एकदमबारे थ' हानद्रेद पार्सेन्ट खारो
औ दा बिदिब्ला आङो नोंथांजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायलायनानै जोबोद माने मोजां मोजां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय दा बिनि थाखाय आं नोंथांसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जाासिहनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरोखि आंबो दिनै गोबांथार खोथाखौनो मिथियामोनब्लाबो दिनै नों बिथांजों सावरायलायनायनि गेजेरजों आं मिथि
औ औ दा बिदिब्ला जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै जि सावरायलायनाय बे सावरायलायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'दिनो नामा नोंथां
औ दे दे दे नोंथां जागोन दे दे हामबायसै